हेलौ नोंथां
औ नोंथां दासो खोनादों
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ नामा
ओ दंनायालाय दंमोन नोंथां
अ बिदिब्ला आङो नोंथांनाव माने माने माबाफोर कुइसन सोंनो सानदोंमोन आरो ना
औ नोंथां
अ माने इदिनो औ औ माने इदिनो नोंथाङा बिबार फोरनि सोमोन्दै एसे गुसुङै बेखेवनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां माने एसे एनै खौलाय हागोन नोंथां
औ
औ दे होमबा सोंदो नोंथां
अ माने होनोमबा नोंथाङा बिबारनि सोमोन्दै गुसुङै बेखेवनानै होदो माने मा मा बिबारफोर खौ मोजां मोनो माने बिबारनि सोमोन्दै इदिनो
औ औ बे जोंनि बे हारिनि बिबाराथ' फदमखौनो बुंनाय जायो आरोोना
औ औ
औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय इदिनो रस बिबारफोर दङ ओमफायो दाउस्रि आथिं जबा फुल ओमफायो दावदै फुल ओमफाय बिदिनो सामब्राम फुल बेफोरबायदिनो गोबां नुनो मोनो आरोना ओमफायो नाथाय बे गार्देन फ्रावबो बिराद बेलेग बेलेग जातनि दंना जेरै
औ
गार्देनफ्रावथ' बिबार बारसेल' थाबाथाय साइस नुवाना ओंखायनो माने थिग बेबायदिनो बुरजा बुरजा बिबारफोर बुरजा बुरजा बिबारफोर थाबासो माने जोबोद समायना नुयो आरो बिदिनो बेलेग बेे बेलेग बेलेग एबा गुबुन गुबुन गाबनि थाबासो जोबोद समायना नुयो बिदिनो गार्देनफोरखौ उम माने बिार फोरावहाय बेबायदिनो आखाइबो सुनो मोना ओमफाय इदिनो ओंखाम जाखांनानै इदिनो आखाइफोरखौ सुनो मोना बिबार एबा दंफांफ्राव बिबारा जाबाय जोबोद गोथार आरोना जोबोद मोजां बिनि थाखायनो बिबार बे गोथाराव बिनिखायनो इदिनो संख्रिफोर दांनानै बानलुफोर दांनानै इदिनो आखाइ सुनो मोना आरोना बि बिनि थाखायनो बिबाराथ' जोबोद मोजां मोनो
औ नोंथां
उम नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि गाबफोरनि बिराद समाय समायना समायना थायो इदिनो सोरबा सोरबा न'फोरावबो इदिनो गार्देन फिसाफोर बानायनानै लायो आरोना सोरबा सोरबा
औ
नफोरावलाय बिदिनो बयनाबोथ' एसे एनैयालाय थाखायो थानायालाय फुलफ्रावथ' फुलफ्राथ' माने
रावनावबो थायालासिनो थाखायाया बयहाबो एफा एनैखौलाय गायखायो गार्देनफोरखौलाय एबा फिसा फिसा इदिनो गदिनो दसथाफोर इदिनो थागोन आरो गुबुन गुबुन गाबनिफोर बिदिनो बिबारफोर थागोन बय हा बयनिबो न'आवहाय आरोना बिबो थाया लासिनो नुनो मोना माने मानसिफोरनि न'खरावहाय गोजा आरो गोमोआ गुफुर बेफोरो थाथारनांगौनो आरो
औ
औ माने बेफोरबायदि थाबासो न'खरा सान्ति जायोनो आरो फुलफोर बिबारफोर माने मानसिया दुखुआव दंबाबो बे ओमफ्राय बिदिनो बिबार बारि एबा न'फ्राव बिबार थाबासो गोसोखौ सान्थि मोनोनो आरो
औ-औ
बिबार बारनायफोरखौ थाब बिबार बारनायखौ नुबासो सान्थि मोनो आरो गोसोफ्रा
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो एसे बेनि बागै बुंफोरना होनो हागोन नामा
औ माने बिबारनिनो आरो ना
ओं-ओं बिबारनि आगै
अ माने बिबारफ्राथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरै गोबां गाबनि थायो जेरै गोजा थायो गलाब गाब निला बिदिनो जेरै
औ
औ माने फान्थाव गाबफोर
औ
बिदिनो गोमो निलाफोर
ओम
बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना जेरै गलाब बिबार
औ
जेरै माने इदिनो जेरै जबाफोर इदिनो
औ माने फदुम बिबारफोर आरो इदिनो
उम
औ बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना जेरै गोबांफोर बिबारफोर दंबावो जेरै दाउस्रि आथिं दाउदै फुलफोर
औ
औ माने माखासे नामफोरखौ बांद्राय मिथिया आरोना
औ
अ बिदिनो एफा एनैखौनो बेखेवनानै होबाय आङो
उम
औ हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ
नोंथांनाव आं माबा मोनसेफोर सोंगौमोन आरोना नोंथाङा फ्रि दंबा
औ सोंनो हागोन दे
ओ माने बिदिनो दंफांफोरनि बागै नोंसानाव माने मा मा दंफां दङ दंफांनि नामफोर होनबानो जागोन आरोना
अ माने दंफाङाथ' जोंहानाव बांद्राय गैया आरोना बिदिनो एफा एनै दं
औ
औ जेरै थाइजौफोर जेरै गाम्बारि
औ
आरो बिदिनो मुगा समफोर जेरै खोदोम बिफां माने बिदिनो सफारि बिफांफोर बैग्रिफोर
औ
बिदिनो एफा एनै दं आरो इदिनो माखासे नाम फोरखौ बांद्राय मिथिया
औ
औ माने आं नोंथांनावबो मोनसे कुइसन सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां सोंनो हागोन दे
अ माने नोंथांनि न'खरावहाय इदिनो आबादफोर मावगोन ना मावा बिदिनो दैज्लांफोर राव मेसेंफ्राव
औ मावनायालाय मावो नोंथां बिदिनो
औ मा मा मावो नोंथां बिदिनो मेसें बोथोरावहाय
बिदिनो दैज्लां बोथोर बोथोरावथ' जोंहा बिदिनो माबाफोर भिन्दिफोर ओमफ्रायो सबाय बिमा ओमफाय बेफोरबायदिनो गायो आरो ओमफाय ओमफ्राय मेसें बोथोराव बिदिनो लाफा मुला लाइ बेसर बेफोरबायदि नो गायो ओमफ्रायो आलुफोर बिदिनो मोनो आरो मेसें बोथोरफ्राव गोथाव गोथावनो ओमफाय बिदिनो दैज्लां बोथोरावथ' मैथा बांगाल मैथा बांगालानोसै मैथा बांगालखौ सान्दुं गोसायाव जाबाथाय देहाया थागद मोनो आरो नोंथां
औ औ
औ इदिनो गायो ओमफ्राय जायो आरो न'खराव
औ नोंथां
नोंथांमोनहाबो मावो नामा आबादफोर
अ जोंहाबो इदिनो एफा एनै मावो आरोना माने बांद्रायबो मावा
औ मा मा मैगं गायो
बिदिनो मेसें बोथोराव बिदिनो एफा एनै लाइफ
हेलौ नोंथां औ दे बुंदो
लाइ गायो मुलाफोर जेरै लाफा
औ औ नोंथां
आलु आलुबो गायो आरोना एफा एनै इदिनो
औ
जेरै इदिनो आरो दुन्दियाफोर फैयो माने बेसरफोर माने बेफोरखौ फैयो आरोना
औ औ
औ आरो इदिनो दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लांनि आबाद जेरै औ माने सबाय बिमाफोर गायो बिदिनो भिन्दि जोगोनारफोर खुमब्रा
औ
बिदिनो औ माने फाथोफोर फैयो आरोना माने बिदिनो मैथा गोजा मै था बांगालफोर माने बेफोरखौ एसे गायो आरो। औ माने माइबो एफा एनै गायो इदिनो
औ
औ न'आवल' जानो थाखाय गायो आरो माने जोंहा इदि नो फाना आरो ना हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ माने आरो नोंथाङा इदिनो मा मा मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनो जेनेबा इदिनो
गोथां मैगंफोरखौ
औ औ
बिदिनो बेसरफोरखौलाय भाजा जानो गोथाव मोनो फाथोफोरखौ ओमफायो मुला बेफोरबायदिनो भिन्दिफोरखौलाय फाजा जानो गोथाव मोनो आरो आङो। गोथां मैगंखौ नोंथाङालाय मा माखौ गोथाव मोनो
आंबो इदिनो माने जेरै सबाइ बिमाफोरखौ फाजा जानो मोजां मोनो
औ
लाइफोर बिदिनो माने बेसरफोर इदि लाफ
उम औ
जानो मोजां मोनो आरोना
हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
अ आं दायो ओरैनो दङ
औ खबरफ्रा थिगा ना नोंथां
औ नोंथां
होमबा नोंथांनि बागै इदिनो एन्सारफोर मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां आं दिनै माने जोबोद मिथियै मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनदों आरो दिनै
औ नोंथां होमबा दिनै एसेयावनो दोनथ'निसै नामा
औ औ दे नोंथां दोनथ'
औ औ औ